औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
औ। ओ नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ जासि सि हरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथाङा फ्रियैनो दङब्ला दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन।
औ ओ नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना।
औ सावरायजागोन दे।
औ। औ ओ जों बिदिब्ला जोंना टपिकआनो जाहैबाय जों जे ओ जायो गय आरो फाथै बै गय आरो फाथैखौ माबोरै गायो आरो माबोरै ओ बिनि फ्राय मुलाम्फा मोननो हायो औ नोंथाङा बेनि बागै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन।
औ दे बुंनायसाय नोंथां।
औ जोङो ओ गयखौहायो ओ मा बोरै मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो गयखौहायो जोङो सिगांग्रो गय फिथाइनिफ्राय गय गोमोननिफ्राय बेखौहायो जोङो ओ जावैग्रोनाय जायो आरो बे हायावहाय जोङो गय गोमोनखौल' जावैनो हायो आरोखि। गोथाङाथ' जोङो रज'नाय खौ जोङो मोना नालाय मानोना बिसोरो गोरलै जायो गोथाङाव जोङो रानाय खौसो नांगौ नालाय गय गायनो थाखाय ओ बिनिफ्राय जोङो गय गोमोनखौ लानानै जोङो ओ बेनिफ्राय जोङो हायावहायो एसे ओ हाखर हाखर एसे नो जावनानै खन्थाफोरजों जावनानै जोङो ओ बेयावहायो गयखौहायो दोननानै ओ गय बिलाइफोरजोंहायो खोबसिननानै दोननाय जायो आरोखि जाहाथे ओ बिनि बिलाइआ खिलियो गरम जानानै थाबैनो ओ बिनि थाखायनो जोङो ओ खोबनाय जायो आरो बे गय दुनायखं बा जिगाब बेफोरबायदिखौ ओ बिनिफ्राय जोङो ओ खिलियोब्ला बिनिफ्राय एसे गोजौ जायोब्ला जोङो बेखौहायो ओ हाखर हाखर माबानानै ओ बेखौहायो गावनि जेसेबां जखा बेसेबां गोजान गोजान खालामनानै ओ जेसेबां नांगौ एसेबां बांद्राय गोथौ थौबो जावनाङा आरोखि जोङो हा हाखरखौहाय ओ एसे जावनानै थोजासिम जावनानै जोङो बे गयखौहायो ओ हाखौ लाफानानै जावखुनानै बे हाखरावहायो होनांगौ आरोखि बेनिफ्राय जोङो ओ गयखौहायो ओ हाजोंहायो गायनायखौहायो फबफिननांगौ आरोखि बेनिफ्राय जोङो ओ एसे जौवोब्ला बिब्दिनो लासै लासैनो हाग्रा बंग्रा जाबाथाय जोङो ओ एवस्रांनानै होबाय थानांगौ आरोखि जोथोन लानांगौ जौजासिमबाङाव बेनिफ्राय जोङो ओ जौजासिमाव जोङो
नयस
हा बिनिफ्राय सात बोसोर बा आद बोसोर बिनि उनाव जोङो बिबार खुंनायखौ नुनो मोनसै बेनिफ्राय जोङो ओ गोरलै गोरलै गय ओ बिबार बारखांनायनि उनाव गोरलै गोरलै जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो गयखौहाय फिथाइखौ बेनिफ्राय जोङो ओ गय फिथाइखौहायो बिनिफ्राय ओ गोजां बोथोराव मोननाय जायो जोङो मानो होनब्ला गय गोरलै फिथाइखौ ओ बेनिफ्रायनो जोङो ओ ओंखाम गोरलै जानायावहाय होजेननाय जायो आरोखि बे गय गोरलैखौहायो बा जोङो बिब्दिनो ओ माइबाफोर जोङो गोनांथि जाथारो गय फिथाइ होननायखौ नङा होनब्ला जोङो मायोबा फुजाफोर होनाय बा हाबाफोरावहाय गय फाथै नङाबानो जाया नङा होनब्ला बेनि थाखायनो जोङो ओ गय गोथांखौबाबो होजायो आरोखि बेफोरबायदियावहाय ओ बिनिफ्राय जोङो ओ बेखौहायो ओ बिब्दिनो गोरलैयावहायो ओ बैसागुफोर बा बैसागुनि सिगांफोर बिदिफोरावहायो जों फाननानै ओ रांबो मोनो आरोखि जोङो दानि जुगाव गय बागान जोबोद बुरजा बुरजा गायनानै लानायखौ नुनो मोनसै जोङो गयजोंबो गोबां रां आरजिनो हासै आरखि
ओं बेनिफ्राय जोङो गयखौहायो ओ फोमोननानै जोङो गयखौहायो सोमनानै दैयावहायो बस्थायावहाय सोमनानै दैयावहाय गारसोमनानै जों गय बोरायबो खालामनानै रां खामायनोबो हायो फाननानै जोङो थाइथामजों बा खान्दिसेयावनो दस थाखा लानाय जायो द लायो गयखौथ' जोङो फानबा जोबोद रां खामायनो हायो बिनिफ्रायबो ओ बिनिफ्राय जोङो फाथै होननानै बुङोब्ला जोङो फाथैखौहायो ओ गायनानै जोङो रोदा गोनां दालायखौहाय जों गायनो हायो आरो। ओ बिनिफ्राय जोङो जोबोद जोथोन लानांगौ आरोखि जाहाथे जोंनि फाथैया हायो बोरमा बा मोसौफोर अरस'नानै जाया देरजासिमाव जोङो जोथोन लानांगौ जायो बेरा दुमनानै लानांगौ बेनिफ्राय जोङो ओ एसेनिफ्राय एसे जोङो गय बां फांफ्रोमावबो जोङो बुरजायैनो गायबा जोङो जोबोद मुलाम्फा जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो गोबां रां आरजिनो हायो फाथैनिफ्रायबो ओ बिदिनो दैज्लां समाव जोङो बांसिन दालाय मोननो हायो। फाथैनिफ्राय गोजां बोथोराव जोङो बांसिन अब्लाबो बांद्राय फाथैया ओंखारनायखौ खम मोनो नालाय बेखायनोखाय फाथैनि दामाबो एसे बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि ओ जोङो बिब्दिनो हाबा हु खाफोराव बा माबा मोनसे फुजाफोरावबो जोंनो फाथै नङाबानो जाया नङा होमबा गयजों लोगोसे जोङो गयजों लोगोसे आरो जानायावबो फाथैखौबो नांखाथारगौ नालाय ओ बिनि थाखायनो जोनो गय आरो फाथैफोरा सावरि बादालि फोराव बेफोरबायदिनो ओंखाम जाखांनानै जानायाव जानो थाखाय जोंनो जोबोद मोजां आरोखि ओ बिब्दिनो गय फाथैजों दानि जुगाव गोबाङानो रां खामायनो हायो नोंथांखौबो बेनि बारै फंनैसो गावनि मोनदांथिजों एसे फोरमायलांबावनो थाखाय फोरमाय खावलायनाय जाबाय
औ ओ नोंथाङानो गयखौ जों बोरै गायनांगौ बेफोरनि बागै फोरमायखाबाय फाथैनि बागै बोरै गायनांगौ फोरमायखाबाय औ आं दानिया बुनो थांगोन माने ओ जों गयनिफ्राय माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोंना गोबां ओ गोबां दाब दाब जायगा फोरावहाय माने ओ जायफोरबायायदि जायगाफोराव गयया जोबोद माने बोरि जायगाफोर बेफोरबायादि जायगाफोरावहाय जोंना आबाद मावनो बांद्राय सुबिदा थाया बेफोरबायदि जायगाफोर रावहाय माने जोंना गयनि बारि खालामनानै ओ बुरजा बुरजा गयनि ओ फुलि गायनानै ओ जोंना मा गयनि फिथाइफोरखौ जेसेबांनो बुरजा मोनगोन एसेबांनो जोंना बांसिन मुलाम्फा जायो नालाय बिनि थाखायनो माने जोंना गय गायनानैनो सोरबा सोर बा मा ओ गोबां ओ रां फैसा आरजिगासिनो दं आरो। आरो जोंना गय गय जे जों फानहरो बे गयनिफ्राय मोननाय फिथाइ फिथाइनिफ्रायनो जों गोबां रो खोमनि ओ जाग्रा मुवा बानायो गय सफारि बानायो आरो दानि गोदान गोदान ओंखारनाय ओ बायदि रोखोमनि गयनिफ्राय ओंखारनाय मुवाफोर बानायो। आरो जोंना जे गयनिफ्राय ओंखारनाय बिगुर बै बिगुरनिफ्रायबो जोंना बायदि रोखोमनि रं बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो जोंना ओ गोबां रोखोमनि खाालार बानायनाया जोंना गयनि बिगुरनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो। बिनि थाखायनो माने जोंना ओ गयखौ ओ फिथाइखौ माने गयनि फिथाइनिफ्रायनो जोंना मा गयबो मोननो हायो। लोगोसे गयनि फिथाइनि बिगुरनिफ्रायनो जोंना मा मोननो हायो होनोब्ला खालार बा रं मोननो हायो आरो बिनि थाखायनो माने जों ना ओ गोबां बेसेन गोसा जायो आरो गया आरो जोंना ओैरैनो नोंथाङानो बुंदों जोंना ओ गयनि बेसेना ओ थाइथामजोंनो ओ दस थाखा बिस थाखा गाहाम लायो जायगा लायोय जायगा आरो जोंना गय खान्दि हिसाबै फानोब्ला जोंना ओ खान्दनैजों दस थाखा खान्दै नामजों दस थाखा बेफोरबायदि लायो ओ जोंना आरो गोबां जायगाफोरावहाय माने ओ गयनि बेफार फालांगि खालामनानैनो जोंना सोलिनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ आरो जोंना मा होनो ओ जोंना लोगोसे फाथै बिफांखौबो बे जे जों गय बिफां गय बिफांनि गुदियाव गायोब्लानो बा फाथैनि ओ एसे ओ रोदा गोनां देन्थाफोर थायोब्ला बैफोर देन्थाफोरखौ हायाव जावायोब्ला बा हायाव माने गायोब्ला जोंना गयनि सेरावनो ओ गयजों लोगोसे ओ माने बयबो मान लाबोफायो आरो बेन्दों बायदि आरो जोंना फाथैया देरजासिम जों फाथैखौ जों गोबां जोथोन लानांगौ ओ जों जिं जिं सोरगिदिं बेरा दुमथेना होनांगोन बेरा दुमथेब्लासो जेबो बोर बोरमा बिदिनो मोसौफोरनिफ्राय जों रैखा मोनगोन नालाय। आरो जोंना बोरमा खिफोर होनानै होयोब्ला हासार मोनगोन अब्लाना जोङो मा औ मोजाङै माने फाथैनि फुलि खौ जोङो ओ दिहुननो हागोन बे फथायानो उनावहाय माने देरलाङोब्ला फाथै बि फांसेनिफ्रायनो गोबां माने फाथै बिलाइ मोननो हायो। आरो फाथै बिलाइनि बेफ्रायनो जोंनामा गयजों लोगोसे जायोब्ला जोंनामा फाथैनिफ्राय जोंना गोब्रा मोननाय बै गोब्रा मोननाया खारफायो आरो आरो जोंना मा ओ ओंखाम जाखांबा जे जोंनि खुगायाव माखासे ओ मोनोमनाय बैफोरो माने ओ फागयखौ जोङो जायोब्ला माने खुगाया मोनामो जायो आरो आरो जोंना गय आरो फाथैखौ जायोब्ला माने जोंना मोनसे बुस्थुखौ जाफानो गोनां जायो बेबा बेनो जाबाय जोंना सुनै। सुनैखौ जाफायोब्ला जोंना मा ओ फाथैनि जे बिजानु बैफोरखौ जोंना ओ गैया खालामो आरो औ आरो जोंना ओ गय आरो फाथैखौ जे जों ओ ओंखाम जाखाङो ओंखाम जानानै जे ओ जायो जायफोर जायो माने जोंना बियो माने जोबोद गोथाव मोनो आरो जोंना सालायनि जे गोब्राब ओ लिमोनला मोननाय बा आंगायल' आंगायल' मोननाय बैफोरखौ माने जोंना स्रां खालामनानै होयो आरो
औ
बेनि थाखायनो माने जोंना बांसिन गयखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
औ औ दे बिदिबा नोंथां नोंथांजों गय आरो फाथै बेखौ जों बोरै गायनांगौ आरो बोरै मा मा खामानियाव बाहायो बेनि बागै जों गोबां सावरायबाय औ नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राबो मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ दे।